हेलौ
हेलौ
औ खुलुमबाय नोंथां औ खोना दों
औ
मा आवास फैदों नोंना गोसा गोसा फैथारदो
हो
माबा आवाज फैबाय थादों होनदों गोसानो
आंनिया
औ
अ दा माबायदि खोनादों ओमफ्राय
औ जाबाय जाबाय दायो मोजां खोनाबाय
औ
बिदिब्ला नोंथां जों बैसागुनि सोमोन्दै फंनैसो सावरायनो नोंथाङा सम होनो हागोन ना
औ हागोन दे नोंथां सावरायनो हागोन
औ औ बैसागु होनोबाथ' बर'नि गुबै धोरोम ना नोंथांमोननि बैसागुखौ माबायदियै फालिनाय जायो दे अननानै एसे खोन्थालाय
औ औ बैसागु फोरबो होननानै बुङोब्लाथ' माने जोंना बर'फोरनि मोनसे मा होनो गाहाय फोरबो होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां माने बे माने बैसागु फोरबो आबादजों सोमोन्दो गोनांबो होननानै बुंनो हागोन जोङो मानो होनबा जों माने आबाद मावनायनि सिगां माने जों बैसागु फोरबोआव माने खेबसे दुखु दाहाखौ माने मा होनो जयै माने रंजास्रांनाय होनना बुंनो हागोन आरो जों नोंथां नोंथांजों सैथ्र' दाननि जोबथा साननिफ्रायनो जागायजेनो जों सानैजों मोसौनि बैसागु होनना बुङो जायखौ बै मा होनो बै मोसौ बैसागु दिनावहाय फुङावहायनो माने सिखारनानैहाय मा होनो मोसौ मोसौखौ दुगै थुखैस्रां लोबस्रां मा होनो मोसौनो लाव फान्थाव हालदै बिदिनो मोखोना बिलाइ बेफोरबायदिनो गोबां माने हानानैहाय माने जोङो माला गानहोनाय जायो आरो फिसा फिसा हानानैहाय औवानि थेवलजों माला सुनानै मोसौनो गानहोनाय जायो थुखैखांनानै उनाव फोथा मा होनो फोथा फुननाय जायो आरो बेजों लोगोसेनो थाव गुबै फुननाय जायो आरो जों माने गोदोनि समावहाय माने मोसौफोरखौ माने माबानाय जेनेबा मा होनो हांगारनि हांगारनि थौ माने बै बे थौनि हांगारखौ हल'नानै बा मायबा मोनसे गोसोम गोसोम गोसोम गाबनि मा होनो माबानानै माने जों थावजों लगायनानैहाय एसे मा होनो थालिर फस्लाखौ जों जों माने माबा खालामनानै गथा गथाखौहाय माने जों बै मोसौनि बिखुङाव माने जों फोथा बादि फुननाय जायोमोन आरो माने गोदोनि समावथ' माने जोंनि सुबुं माहारिया माने हाजो हाला खाथि बा जाहार बारि खाथि बेफोराव माने जिउ खुङोमोन नालाय जों मोसौ मोसा माहोनो हाग्रा जाहाफ्राव माने गांसो जाहै बायोब्ला माने बैफोर हाग्रानि जिब जुनार जिहेथु मोसा मोसा सिंह बेफोरखौ माने बेफोरनिफ्राय बारग'यो होननानै माने जों बै मोसौनियाव गाब होनायखौ फोथा बायदि गाब होनायखौ माने जों होनाय फुननाय जायोमोन आरो जे माने मोसौ मोसाया जेबो खैफोदाव गोग्लैया बिनि थाखाय माने फुननाय जायोमोन होननानै मिथिनो मोनो आरो नोंथां आरो जोंहा बेनि अखानायै जाहैबाय मा होनो मानसि बैसागु मानसि बैसागुआव माने सेथि सानखालि माने जों न'खरावनोबा फुजा होनाय जायो बा मा रायजोनि मन्दिरफ्राव माने फुजा होनाय जायो बेजोंनो माने गामिनि गाहाय गारजेन गावबुरा सेक्रेटारि बा मा होनो गामिनि बोराय बुरै बेफोरखौ माने जों मान बावनाय जायो आरो जेनेबा खुलुमनानै जों मान लानाय जायो आरो ना गेदेरा उन्दैखौ बोर होसिगोन उन्दैया गेदेरफोरखौहाय खुलुमनानै बोर लासिगोन बेफोरबायदिखौ जों खालामनाय जायो आरो नोंथां आरो जोंहा बिनि
औ
मा होनो नैथि नैथि थारिख बैसागनि नै थारिखनिफ्राय माने अ नै अक्ट'निफ्राय माने जोंनिया माने गामि गामि बैसागु मोसानाय जायो माने बिनि उनाव बिनि उनाव रंजानायै माने बिदिनो माइरं एसे रां जाखिनि हायो रां एसे हर हरोमोन आरो न'खर न'खर बेफोरबायदि खालामनानै माने मोसायोमोन आरो रंजायोमोन मोसायोमोन खाम सिफुं जथा बेफोरबायदि लानानैहाय आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा मा होनो मोसाखांनानै जों माने सप्तासे गोदोनि समावथ' माने मास मोनसेया माने बैसागुखौ माने फालिखायोमोन आरो बेफोरबायदि नै दिनैनि समावहाय माने जों खमैब्लाबो स्नि सान बा सानबा इफोरबायदि फालिनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो मोसाखांनानै सानबासो थांनानै माने जोंनियाहाय माने जयै रायजोयैनो माने खाना जायोमोन आरो जिहेतु माने बैफोर रंजानानै मोसानानै न'खर न'खर खांनानै मोननाय माइरं बेफोर फैसा बेफोरनिफ्राय माने खांनानै अमा जायोमोन आरो गामियावनो अमा जानाय जायो आरो नोंथां बिदिनो ओंखाम मैसं जयै जानाय जायोमोन आरो औ नोंथांमोननि ओनसोलाव मा होनो बैसागु फोरबोखौ माबायदि फालिनाय जायोबा माबायदि खुंनाय जायो बेनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा
हागोन हागोन जोंनि जायगायावथ' बैसागुखौ जोब- जोबोद गाजा गोमजायै फालियो जोङो जोंनियावहाय ओ सेंग्रा सिख्ला आलदायै मोसा रंजायो ओमफ्राय बिदिनो बोराय बुरि एसे बिहामजोफोर पार्टिस आदै जोंनियाव गोबाव समसिम मोसानाय जाया जोंनाव सानब्रैसिम रंजायो आरोना सानब्रैसिम रंजायो जेरै बर'नि ट्रेडिसन नेल दख'ना गोमो आरो ब्लाउस गोजा आर'नाइ बिदिनो बयबो मोनसे रंजों गाननानै माने सा माबा माबा सिख्लाफोरा सिख्ला सेंग्रा आलदा ओमफ्राय बोराय बुरि आलदा बिदिनो सानथामसिम गाजा गोमजायै रंजायो आरो ना बेनिफ्राय सानथाम रंजाखांनायनि उनाव हाय जाखिनि मोसानानै मोननाय बेखौहाय गावबा गाव पार्टि जायो आरो ओमफ्राय जों गासिबो फैसाखौनो जानायाव गारजोबा बेखौ माखासे फैसाखौ जोङो बैसागु बिदायनि थाखाय लाखिनाय जायो आरो बैसागु बिदायखौ जोङो बैसागो बैसागनि लास्त लास्ट एबा गेजेर बिदिनो मोनसे सम मिलायनानै डेट लानानै जों माने बैसागु बिदाय मा मा होनो फांसन फालियो आरो
अ
बाव जोङो ओमफ्राय बे फांसनावहाय जों गोबां गथ'फोर गथ'फोरखौ माने मोनसे माने मोजां मोजां रोंगौथि रोंनो थाखाय माखासे गेम लानाय जायो खन्थाइ आवरायनाय मोसानाय कमपिटिसन बेफोरबायदि माखासे लानाय जायो आरो प्रजेक्ट जों इफोरबायदि लानानै बैसागु बिदाइखौहाय गाजा गोमजायै हगार हरो आरो
औ-औ नंगौ नोंथां माने ओनसोल लानानै ओनसोल गुबुन गुबुन जायो माने जोंनि ओनस सोलाव बुंनो थाङोब्ला माने इफोरबायदि माने फांसन खुंनाय बा बैसागु बिदाय बिदि खालामनाय जाया आरो माने जोंना बिदिनो रंजा बाजायैनो माने जोंना बेफोरबायदि मोनसे मा होनो रंजानानैनो जोंना बिदाय होनाय जायो नोंथां आरो जोंना माने इदिनो मा होनो जानानै मोननाय रांफोरखौहाय माने मा होनो जोंथ' माने इफोरबायदि खाना बा इफोरबायदि मोनसे जानानै फोजोबनो हाया नालाय बिनि थाखायनो बैफोर आग्लायनाय रांफोरखौहाय माने जोंनिया माने बिदि जमायै दोननानै माने सोरनोबा मा होनो दार हरनाय बा सुद सुद सुदै सुदनि इदि हरनानै दोननाय जायो आरोना
अ-अ
लानानै इयुनावहाय माने सोलिहैनो हायो बेफोरनि थाखाय माने बिदि खालामनाय जायो आरो जोंना
औ जोबोद मोजां
ओरैनो मा होनो नोंथांमोननि ओनसोलथिंबा बिदिफोर बिदि फांसन बा मा होनो प्रग्राम खालामनाय जायो होमबा नोंथां नोंथांमोननिथिं
औ-औ बिदि गोबां जोंनिथिं मोनबैसे गामि दङना बेफोरावहाय मोननै मोनथाम मोननै मोनथाम गामिजों ज' लोगो नांनानै बिब्दिनो गासैबो प्रग्राम खालामो आरो माखासे बिनो गान दामनाय देनाय आगजु आगजुफोरखौ खायसे गोबां रोंगौ रोंखुमानानै थायोना बेफोर माने गथ'फोरखौ साहस फैनो थाखाय बैफोर प्रग्रामाव माने बाहागो लाहोयो आरो
औ-औ नंगौ मोजाङानो माने बिदि माने बेफोरबायदि प्रग्रामफोर माबाफोर खालामोबा माने बेफोरदि बैसागुफ्राव माने फांसन बायदि बेफोरबायदि खालामोबा माने गथ'फोरनि थाखायबो मोजां होननानै जों बुंनो हायो माने इफोरबायदि माने ओनसोलाबो माने मोनसे गोख्रों जानो हायो आरो जेनेबा जों मायबा मोनसे बिदिनो प्रग्राम खालामनानैबा जों गथ'फोरखौनो माने बेफोरदियाव माने मा होनो मुखुब मुखुब खालामना लाखियोब्ला माने मोजां होननानै सानो आरो ने जों बैफोरबायदिनो प्रग्राम खुंनायाव माने गथ'फोरखौ बादायलायनाय जेनेबा मोसानायनि बादायनाय गान खनायनि बादायनाय बा खन्थाइ रायथाइ आवरायनाय बेफोरबायदि खालामोबा माने गथ'फोर माने गियान हाबगोन ना माने इयुनाव माने बैफोर गथ'फ्राबो माने इयुन जोलैफोर माने मा होनो इयुन जोलैफ्रा माने मोजां जागोन होननानै सानो आरो माने बेफोर गियानखौ खौ जों माने दिन्थिलांनो हायोब्ला इयुनावबो माने मोजां जागोन होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां
औ-औ आ ओमफाय नोंसोरनि ओम साइदावहाय जेनेबा रंजानाय बाजानायफ्राव मा मा आगजु बाहायनाय जायो बैसागुआवहाय
औ जोंनिथिं रंजानाय बाजानाय मा होनो मा मा आगजु बाहायो होनना बुङोब्ला माने जोंनिया माने मेन खाम सिफुं जथा थरखा सेरजा इफोरखौ लानानै बाहायनाय जायो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव माने इफोरबायदि मा होनो दानियाथ' माने खायसे खायसेखौ जों नुनो मोनो आरो माने मा होनो गोदान मुगानि बक्सफोर लानानै माने खायसे गामिनिया माने जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि गामियाव बेफोरबायदि बक्सफोर लानानै मोसाफैनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथा मानो होनबा जोंनि ओनसोलनिया माने जोंनि गामिनिखौ होनना बुंनो थाङोब्ला माने जोंनिया बिदिनो मा होनो खाम सिफुं जथा सेरजा माने बर'नि बर' हारिनि दामग्रा आगजु बेफोरखौनो लानानै मोसानायखौ जों मोसायो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव माने मा होनो गोदोनि आबै आबौमोननि समनिफ्राय माने सोलिबोनाय थानाय बे आगजु बा दामजुफोरखौनो लानानै मोसानाय रंजानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां
औ जोबोद मोजां जोंनावबो बिब्दिनो सोलियो जोंनाव बेफोरबायदि बक्स बायदिसिनाजों मोसानाय माने जोंनि साइडाव गैयानो आरो ना जों आं बिसनाथनि ना बिसनाथ जोंनि बिसनाथ एरियावहाय इफोरबायदि बक्सिजों मोसानाय गैया आरोना खा बे गोदोनि जोंनि सोलिबोबाय थानाय बे खाम सिफुं जथा खरखा सेरजा बै थफ्लि बेफोरखौनो लानानै मोसायो आरो
औ औ नोंथां होमबा नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय
औ औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां नोंथांनि खौ एसे फोरमायना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय
औ दे